नोंथां औ नोंथां नै दा बावैसो जाखांनानै जिरायनानै दं आं नोंथां। फंनैसो खोथा सावरायनो नामा औ नोंथां सावरायजागोन मानि बागै सावरायनो नोंथां औ आंङो दा नोंथांनो सेनिफ्राय। जौसेसिम बरआव फरायनानै खोथानोसै आरो अ नंगौ नामा। अनजिमा साननाय नामा नोंथा? औ अनजिमाखौ औ औ दे नोंथां फोरमायजागोन आंबो अनजिमा साननायखौ गोदो माबायाव स्कुलाव फरायबोबासो गोसोआव दंमोन दाथ बारा। गोसोआव गैलिया दे नोंथां फोरमायथिना होलाय अब्ला दे आं सेनिफ्राय जागायनसै नोंथां होम्बा। औ दे। आ से नै
थाम।
ब्रै बा
द स्नि। दाइन।
गु जि जिसे जिदाइन जिथाम जिब्रै जिबा जिद जिस्नि जिदाइन जिगु नै।
नैजिसे नैजिनै नैजिथाम। नैजिब्रै नैजिबा नैजिद।
नैजिस्नि।
नैजिदाइन।
नैजिगु। थामजि थामजिसे थामजिनै थामजिथाम थामजिब्रै थामजिबा। थामजिद थामजिस्नि थामजिदाइन थामजिगु ब्रैजि ब्रैजिसे ब्रैजिनै
ब्रैजिथाम
ब्रैजिब्रै ब्रैजिबा ब्रैजिद' ब्रैजिस्नि ब्रैजिदाइन ब्रैजिगु बाजि बाजिसे बाजिनै बाजिथाम बाजिब्रै बाजिबा बाजिद' बाजिस्नि बाजिदाइन बाजिगु द'जि द'जिसे गुजिनै गुजिथाम गुजिब्रै गुजिबा गुजिद' गुजिस्नि द'जिदाइन द'जिगु स्निजि स्निजिसे स्निजिनै स्निजिथाम
स्निजिब्रै स्निजिबा स्निजिद'
नैजिस्नि नैजिदाइन नैजिगु दाइनजि। दाइनजिसे
दाइनजिनै दाइनजिथाम दा
दाइनजिब्रै
दाइनजिबा
दाइनजिद' दाइनजिस्नि दाइनजिदाइन दाइनजिगु द'जि गुजिसे गुजिनै गुजिथाम गुजिब्रै गुजिबा जिद' गुजिस्नि गुजिदाइन औ औ नोंथां औ औ नोंथां उम गायबाय मानो गायगासिनो आरो नोंथां। माने गायखांथ'वाखै ओै माइ औ नोंथां जोंहाथ' माइ खौ मोनथाम माबानि गायो जाथोनि बेफोरनियाव जोंहा रनजितखौ गायो ओमफ्रायहाय जोंहा मोनसे माइब्रा माइ दं बेखौ गायो बेनिफ्राय मोनसे जोङो सापर्ट होननाय बेखौबो गायो आरो नोंथां औ अ नोंथां जोंनाथ' हाया बि बि बोरै नङा माने दल हाबा दलहााद्राय नङा आरो नोंथां मानि समायानो हाया माने दैया जोंहा मोजां रोखोमै अरजाबो आरो औ
ओरैनो नोंथाङा दहायो जि ओ नोंथाङाबो जि बर' रावनि माबा मोनसे बुंनो होन्दोंमोन ना।
औ नोंथां नंगौ जोंथ' खौरां हांखोफोराथ' जोंनिया माने नोंथां बर'आव बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन एसे आलादा आलादा गारां बोनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरो औ थिग बेबायदिनो जोङो बेलेग जायगानि बा जोंनि जायगा जों रुजुना नायोब्ला गोबां माबाखौ जोङो नुनो मोनो आरो जुदा जुदाखौ औ फारागथिखौ जों नुनो मोनो बिदिब्ला नोंथांनो गिबियाव गारां हांखोखौनो बुंग्रोन औ आंनि जायगानि खौरा नोंथां औ जोंहा दि गारां हांखोआ गासै मोनजिसेथा थायोना औ बेखौनो बुंनोसै आं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ दा थिग बेबायदिनो नोंथां आंनि जि ओऔवा फरायनाय बा गारां हांखो फरायनाय बेनो बेखिनियावनोमोन ओमफ्राय जोंनियाव जि जोंना अ आ होनना बुङोना बेखौ गुबुन जायगायावहाय मा बुङो गाराङाव गाराङा होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां माने बे माबाखौ आङो जेंनाखौ माबायावबो मोननो थांदों जेब्ला आङो गुबुन फरायसालियाव माने गुबुन फरायसालि माने जोंनि जायगानिफ्राय गोजान जानथायाव फैनानै गुबुन फरायसालियाव जेब्ला फरायसाफोरखौ फोरोंदोंमोन अब्ला फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव फरायसाफोरा बुंबाय जोंनिखौ बेफोरबायदि बुङा सार होननानै बुंदों आरो माने जोंदि अ आ होनना बुंबायनाा बिसोरो गारां अ गाराङा इ गोलाव इ बेफोरबायदिसो बुङो जाहैबाय औ थिग बेबायदिनो खौरां हांखोआवबो बेबायदि माबाखौ आङो नुनो मोनदो। गोरोबलायैखौ जि सिगांनि ओ हां जि जों माबाबोनाय साउन बा सोदोब बोनाय बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो ख ख होनोना बेखौ बिसोरो मा बुङो गिबि क गदाय ख होननानै बुङो आरो। थिग बेबायदिनो आङो नोंथांनो जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलाव बेखौ माबायदि फरायो बेनि एसे फोरमायना होनोसै आं नोंथांनो औ जागोन दे औ। क ख ग घ ङ गुसुंस' गोलावस बोरगियाज' स' निय गोलावथ गोलावथ गोलावद गोलावथ गोलावन फ फ ब भ म आंना थालांबायसो नामाथाय नोंथां? औ औ फार्स्टनिफाय बुंफिननांसिगोन ओ क ख ग घ ङ गुसुंस' गोलावस छ बोरगियाज' झ निय ओम ओमफ्राय नोंथां बिदि मखास्थ' हानाय नङा बायदि मोनबाय औ नोंथां जारलासो जाबायना माने जोंनाथ' बारा गोसोआव लाखिनो हानाय माबाया गोहोआ गैला बांसिन जोङो बिजाबफोरावसो खोनानानै फोरोंनाय बुंनाय जायो नालाय। बैसोयाबो राबाय औ थिग बिदिनो जोङो आबहावाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नोंथां। औ आबहावा बुंब्लाथ' जोंहा जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दैमा दैसा हाजो हाला गासैखौबो लानानै ओम माने जोंहा मोनसे ओ थाथायखौ बुजियो आरो नोंथां ओम। नाथाय आथिखालनि मुगायाव आबहावाखौ नायनो थाङोब्ला जोङो जि सिगांनिख्रुइ ओ गुबुंनायनि सायाव गुबुंनाय एबा गाज्रिनि सायाव गाज्रि जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों अ बेखौ होबथानो थाखाय जों माखासे हाबाफारिफोर राहाफोर लानाया जोंहा मोजां आरो नोंथां गाहाम जायो मानो होनबा आबहावाखौ रैखाथि होनायानो जों सा फ्रोमबो सुबुंनिनो बिबान मानो होनोब्ला जोङो ओ बुहुमाव जि जिबिफोरनि गेजेराव बा जिउ गोनां बुस्थुफोरनि बेसादफोरनि गेजेराव जोंनो गुन बा गुनि गियानिसिन होननानै जोङो सुबुंफोरखौनो बा मानसिफोरखौनो बुंनाय जायो। जुदि मानसिफोरानो बेफोरबायदि आबहावाखौ संरैखा खालामाबा अब्ला जिब जुनारफोरा बोरै खालामनो जिब जुनारफोराथ' गावसोरनि आबहावाखौ संरैखा खालामबाय थाखायोयानो बिसोरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो आबहावाखौ संरैखाखौ मारै खालामनो हायो होनोब्लाथाय जोङो ओ बिफां लाइफांखौ जोङो गोबां बिबांनि गायनांगोन। आरो बिफां लाइफां दाननायखौ जोङो खमायनांगोन आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो ओ जि कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बा दारिमिन बायदिसिनानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो जोंखौ गाज्रि खालामो आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय माखासे दै बेफोरबो जोंखौ आबहावायाव दै गबुंलै जानायाव गोहोम खो गोग्लैयो आरो बेखौ होबथानो थाखाय जों मा खालामनांगोन बे दारिमिन बायदिसिना दिहुनथाइखौ जोङो खमायनो नांगोन बा नांगौनि बारा जों दिहुननाइखौ ओ दिहुन नाङा आरो बेनिफ्राय जोंहा बुंनो थाङोब्ला बांद्राय बिबांनि गारि मथर नाय बे बांद्राय बिबांनि गारि मथर बाहायनायजों जोंहा आबहावा गुबुंले जालाय बा जायो ओ जेरैहाय जोङो बांसिनानो दायो गारि मथरखौ पेट्रल डिजेल बेफोरनिसो बाहायनाय जायो नालाय बेफोर गारि खामनायनि जाउनाव जोंहा गारिनिफ्राय माखासे उखुन्दैफोर ओंखारो बे उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावा गोरोबनानै जोंनि आबहावाखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं आरो बेबायदिनो जोङो हायोबा बे पेट्रल डिजेलनि गारिखौ बाहायाबालानो ओ सि एन जि गेस बिदिनो बायदिसिना गेसजों ओ खारनो हाग्रा गारिफोरखौ जोङो दिहुन्नो हायो बा बाहायनो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो आरो जि मोब्लिब गोहोजों खारनाय बे गारि बे गारिखौबो जोङो बाहायनो हायो बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखालाव गारि मथराथ' न'खरसेयावनो गंथाम गंब्रै गाहाम थानायखौ जों नुनो- नुनो मोनो औ जोङो नखरसेयावथ' एसेबां गंथाम गंब्रै मानि गारिखौ नां मानि आं साना आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो निजा गारि बाहायालासिनो जोङो मोनसे ओ जायखौ जोङो पाब्लिक गारि होनना बुङोबा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे थांलाय फैलाय खालामग्रा गारिफोर थायोना औ औ जेरैहाय बासफोर माखासे गारि फिसाफोर बेफोरजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला मोजां जायोखौ आं सानो आरो जाहाथे लामा सामाफोरावबो बांद्राय बिबांनि गारि थानानै बा लामा सामाफोरा जोंहा होथेलायनाय जाया बेफोरखौ ओ आं सानो ओमफ्राय आरो जोङो गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जि सोदोब आरो जि फेम्फानि सोदोब बेफोरबो जोंहा जि जोंहा आबहावानि सावन गेबेंनाय बे सावन गेबेंनायाव बे मैखोमै बाहागो लायो बा सावनखौ गेबें होयो आरो थिग बेबाय दिनो औ नोंगौ नोंथां ओमफाय जोंहा दि माखासे ओ गाज्रि मुवा बेसाद गाजानाय मुवा बेसाद खार मोनो ना नोंथां औ औ थायो गारनांगौ आरो माने जोंनि सोरगिदिं साखाथि बाखाथिआवबो गारला बायनो नाङा जोंनिफ्राय इसे जानथाय जानगाराव गारनांगौ जाहाथे जोंनाव बेनि जि गेस मोनामनाय गाज्रि मोनामनाय बेफोरो जोंनाव हाब बे आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो दाबसे जायगायाव जमा गारनानै ओ जों बेखौ फोराननानै बा बेखौ जोङो हासारबो खालामनो हायो जुदि प्लास्टिक बायदिसिना गैयाबा औ नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला प्लास बे प्लास्टिकआबो जोंनियाव गोबां गोहोम खोख्लैदों नोंथां औ प्लास्टिकनि गोहोम खोख्लैनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिना होनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां ओ जेरै जों प्लास्टिकनि गाज्रि गोहोम मोनोब्ला जोंहा प्लास्टिकफोरखौ जि बाहायो बेखौ जोङो नाङा फाङा जायगाफ्राव गारनानै दोनो ओ जाय जायगायाव
जों गारनाङा जेरै ओ नों माबेबा मोनसे जायगायाव ओ दावबायनो थाङोब्ला बा हाजोफोराव दावबायनो थाङोब्ला नों बेयाव प्लास्टिक बा जाग्रा मुवाफोर प्लास्टिकआव लाङोबा बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो बे
हाग्रा ओनसोलाव गारबोयोब्ला ओ बै हाग्रा ओनसोलाव जे प्लास्टिक
थाबाय बे फ्लास्तिकआथ' सेवनानै थाङा नङाहोनबा नोंथां औ बेनि खारनाव बै जि फ्लास्तिक गारनाय बै जायगाया उम माने बेयो सेवलाङा बेयाव माने मा बुङो बे जि फ्लास्तिक
जानाय बे जायगायाव माने बि दंफां होननाय बुस्थुआ जि लाइफां
फोरो रजनो हाया आरो माने ओ फ्लास्तिक जों ओ बे हाया ओ मिलाया आरो ओ फ्लास्तिकफोरखौ जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ गारो जेनेबा मेथाइफोर माबा मोनसे-
बेसादफोर लानानै थाङोब्ला बे गुबुन जायगाफोराव दावबायनायाव नों ओ बे प्लास्टिकफोरखौ लाबोफिननानै मोनसे जि प्लास्टिक गारग्रा जायगा बा सावनानै नोंथाङा बेखौ ओ गैया खालामनांगोन आरो हाजोफ्राव थाङोब्लाबो नोंथाङा बेखौ सावबोयो बा मोजां जायो ओ नाङा फा गारनानै मोनबाथाय सावनांगोन जायो आरो नोंगौ नोंथां नाथाय सावनायनिफ्रायबो जोंहा माखासे गेस ओंखारा नोंथां औ नोंथां नाथाय ओ जि सावनाय निफ्राय जि गेस ओंखारो औ बिनिफ्राय जोंहा बे फ्लास्तिकौ नाङा फाङा गारनाया बांसिन गिख्रंथाव सिन- दि आरो नंगौ नंगौ जुदि प्लास्टिकफोरखौ जोङो बिफां लाइफांफोरा सोरखि- खिनानै रज'बोनो हाया ना नोंथां